हेल' नोंथां
अ खोनादों ना नोंथांङा
औ खोनादों नोंथां औ नोंथां खोनादों
औ ए मा खालामगासिनो नोंथाङा
नै जिरायना दं नों थां
दे बिदिब्ला जों दिनै आबादनि सायाव एसे रायज्लायनो होनानोब्ला
औ नोंथां राय्लाय जागोन
आबाद होननानै बुङोबा नोंथाङा मा मा बुजि मोनो
आबाद नै जोंनि दैज्लां बोथोराव ओ खुथिया फ्र खोथियाखौ सोमनानै गाजा अरनो सोमनानै हाखराव दोनबाय बिनि उनाव गाजा अरब्लाथाय जोङो फोथारखौ एवनानै ग्लेब ग्लेब एवनानै बेखौ फोनानै होनाय जायो आरोना फोना होनायनि उनाव बियो गाजा अरगोन गाजा अरनानै एसे मास मोनसेसोनि उनाव गोजौ जाबाथाय बेखौ जोङो फुनानै फुनानै जोङो फोथारखौ एवनानै बेयाव गायनाय जायो आरोना जोङो बिनि उनाव बियो गोजौ जानाय देरबाय देरनायनि उनाव बिनिफ्राय जोङो फिथाइ मोनो फिथाइ मोननायनि उनाव बेखौ जोङो हायो हानायनि उनाव बेखौ जोङो सौनानै एबा माइरं साइरं बहननाय जायो बेनो जोंनि दैज्लां बोथोरनि माइ आबाद
औ आबाद होननानै बुङोबाथ' जोङो आबादखौ मोननै बाहागोआव राननाय जायो मिथिना मोननाय जायो जोङो जेरै दैज्लां बोथोर मेसें बोथोर जेरै मेसें बोथोरावबो जोङो गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जा जायो बेसर आबाद गमनि आबाद दिसिनि आबाद मागा बायदि बायदि आलुनि आबाद
औ
गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जायो जों बेसरनिफ्राय जोङो थाव मोननाय जायो
औ
थावखौ जों जानायाव बाहायो
औ
नोंथाङाबो मेसें बोथोराव आबाद मावनायनि सायाव फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां बुंनो हागोन मेसें बोथोरावथ' जोङो मेसें बोथोरावथ' जोङो बेसरफोरखौ फोनाय जायो आरोना बेसरनिफ्राय जोङो ओ थाव मोनो बेनो जोंनाव मागा टिसि बेफोरखौ जोङो मेसें बोथोराव फोनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो मेसें बोथोराव आलुनि फ्राय लानानै थास' बेफोरखौ गासिबखौबो फोनाय जायो आरोना
औ औ नोंथां बेसर फोनायनि सिगाङाव जों गिबि बेसर फोनायनि सिगाङाव जों गिबि बेयावनो हाल हालेवग्रोना लानांगोन हालएवनायनि उनाव सो फोनाय जायो नालाय
औ नोंथां
नोंथाङा एसे नारजि ओंख्रिनि सोमोनदै बुंनो हागोन नामा
नारजि ओंख्रिनि सोमोनदै औ हागोन नोंथां नारजिखौ जोङो फाथो बिलाइनिफ्राय बानायनाय जायो
औ
ओमफ्राय जों नारजि मोनो नारजि खौ जोङो अमा बेदरजोंबो जानाय जायो
औ
अमा बेदर अमा बेदरजों जाबोला जोङो गिबियावनो जोङो नारजिखौ सोमना लाग्रोनांगोन लानानै अमा बेदरखो मोजां एवफ्रामना ला आरो एवफ्रामनोबा दङ अमा बेदर एवफ्रामनायाव थाव थाव गुबै
औ
सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा
औ
हालदि फानलु संख्रै मस्ला बायदि बायदि होनानै एवफ्रामनाय जायो थ्रमनानै जोङो नारजिखो मोजां रुगोरना लानांगोन लानानै एवफ्रामनायाव लुसोमना होखानांगौ जानो जोबोद गोथाव जायो नार बि ओंख्रिया अमा बेदरजों नारजि ओंख्रिया आरो जोङो नारजिखो खारजु खारजुफोरावबो होनाय जायो जेब्ला मानसि जि थैयोना गामियाव बेफोर निमा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय अब्लाबो जों नारजि ओंख्रिखो बाहायनाय जायो
बाथि सा सावनायनि सावखांनानैबो जोङो नारजिखौ आ अर सावनानै आखाइ हांनायावबो बाहायनाय जायो आरोना नारजिखौ मानोना बियो गोदो गोदायनि फ्रायनो सोलिबोनाय नेम
औ नोंथां नोंथाङा अनला ओंखिरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां फोरमायनो हागोन
माबादि माबायदि सङो बेनि बारै
औ जोङो अनला ओंख्रिखौ संनायनि सिगाङावनो माइरंखौ जोङो दैयाव सोमना लानांगोन आरोना एसे देनायाव गुरै गुरै जानायनि एसे रुइनायनि औ बेनि उनाव जोङो बे बे अन बे माइरंखौ जोङो गाहेन एबा उलाराव देनाय जायो बिनि उनाव जोङो बेखौ खांनानै दै गुदुं दै गुदुं फुदुंनानै सारायाव दै गुदुं फुदुंना लानानै दै गुदुङा ग्लब ग्लब गोुदनायनि उनाव आखाइजों एसे फ्रि फ्रि सारना होनाय जायो बिनि उनाव जोङो बेयाव दाउ बेदर एबा अमा बेदर होनोब्ला बेखौ जोङो एव फ्राननानै दोनग्रोगोन सिगाङावनो बिनि उनाव अनला खारिया गोदौवोब्ला अब्ला बेयाव ओ सामब्रामनिफ्राय ओ सामब्राम दुन्दिया गासिखौबो होनाय जायो बेनि उनाव दाउ बेदरखौबो हरनाय जायो बिनि उनाव खारै होगोन बिनिफ्रायनो अनला खारै आरो हाबाफोरावबो अनला खारैखौ संनाय नुयो इंसिं इसिं खथायाव हिन्जाव गोदानफोरखौ नोंथांमोननि जाबो बिदिनो संनाय जायो जानांगौ
औ नोंथां जोंनि जाबो बिदिनो सङो नोंथाङा जेरैबायदि दा दा आबावैसो बुंनानै थांबाय बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो
औ औ नोंथाङा एसे खारैनि सोमोन्दै बुंनो हागौ ना
औ नोंथां हागोन खारैनि सोमोन्दै बुंनांगोन होनबा जोङो खारैखौ थालिरनिफ्राय बानायनाय जायो थालिरखो थालिर बिफांखौ दानना लानानै बेनि फ स्ला फस्ला एबा मादाखौ जोङो सान्दुंआव। फोरानना लानांगौ। सब दस दिन बा बिस दिननि। बेबायदि सान्दुं। रानजा सिम रानना लानांगो फोराननानै जों बिखो। बेखो जों सावनो नांगो। अननानै बेनि। ओखायनो जों हांगार ओ हांगार मोनो। हांगारानो
औ आथिया थालिदनिया गोबाबसिन जायो आरो। आथिया थालिर आरो उमुथ्रु बिफांनिफ्रायबो जोङो।
औ।
औ। अमुथ्रु बिफांनिफ्रायबो जोङो खारैखौ मोननाय जायो आरो ना। उमुथ्रु फनिया एसे गोबाब जासिनो। नोंथाङाबो एसे बुंदो
औ बिदिनो फाथै ओंख्रिया थोद खारै खारै होनना बुङोबाथ' जों खारैखौ गोबां मैगंफोराव बाहायनाय जायो जेरै सबाय मैगं सबायखौबो जों खारि जायो। खारै लाइ लाफा खारै।
औ।
नोंथाङा सबाइ ओंख्रिखौ माबायदि सङो बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां फोरमायनो हागोन।
बादिनोएसे फोरमायनाय
औ सबाइ ओंख्रिखोथ' स' थावजोंबो एवनाय जायो आरोना। जेनेबा थाव खारैबो संनो हायो। ए थाव गोजाबो संनो हायो आरो ना सबाय खारिखौ संनायनि आगो आगोलावनो जोंङो सबाया बबेबा बबेबा सबाया बिगुर थायो आरोना बेखौ जोंङो ओ दसे सोमना नेै
औ नोंथां
बिगुरखौ गारनाय जायो बिनि उनाव जोंङो सा सारायाव जाना सबायखौ होफाखायो दैजों लाबजों होफाबाय होफानायनि उनाव बेयाव दाउ बेदर संनो होनोब्ला दाउ बेदरजों पियासजों मस्ला मस्लि बेफोरखौ एवनाय जायो बेनि उनाव सबायखौ जोंङो ओ रुग्रोनोबो हायो रुनानै जोंङो बे एवफ्रामनाय बेदर आरो ओ गासैबो मस्ला मस्लियाव
हेलौ
औ खोनादों नोंथां
औ आं खोनायाखैमोन नोंथांनि खौ
औ
बुंफिनलाय नोंथाङा
औ सबाय सबाय ओंख्रिखौ जोंङो हेलौ नोंथां
खोनादों नोंथां
खोना- औ खोनादों नोंथां
खोनादोंमोन दे बुंलाय
सबाइ मेगं खौ जोंङो ओ जेनेबा ओ गावबा गावनि स्टाइल संनो हायो आरोोना बिनिखायनो सबाय मैगंखौ सोरबा सोरबा रुग्रोनाबो ला रुनानै लाबाय मोनसे जा खो
औ नोंथां औ खोनादों नोंथां
सबाइ मैगंखौ जोंङो सबाय सबायखौ जों दैखौ जों होबाय होनायनि उनाव बेयाव दाउ बेदर होनोब्ला जेनेबा जों बेखौ एवनानै लाबाय दाउ बेदर फोरखौ एरफ्रामनानै बेनि उनाव सबायखौ बेयाव हरबाय बिनि उनाव जोङो सबाय खारै संनोब्ला खारै होनाय जायो आरोना बिनिफ्रायनो जों सबाय मैगं जायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन
सबायखौ जोङो साम'जोंबो जानाय जायो बर'नि ओंख्रि होनना बुङोबाथ' जोंनि बर' ओंख्रि सबाय साम' अमा सा अमा सबाइ देलल दाउ सबाइ दाउ
औ
गोबां नि दङ नालाय
औ ना फोरजोंबो जानाय जायो सबाइखौ
औ
औ
औ नंगौ
होनाबानो नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां औ दे
दे बिदिब्ला